हेलौ औ नोंथां खोनाबयना?
अ नोंथां खोनादों ना? अ गोजान मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां बो गोजान मोनाबिलिसिम नोंथांनिसिम जासिनहरथायबा। अ अ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' हारि। हाथासुनि हाबानि सोमोन्दैसो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन ओ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आङो।
बर' हारिनि आङो हाथ' हाथासुनि हाबानि। सोमोन्दै इसे फोरमायलांसै ओ हाथासुनि हाब। गैया जाबाय बर' हारिनि मोनसे। रोखोमनि हाबा जोङो। बे हाथासुनिजोंबो जोङो। बर' हारिया जुलि जानाय जायो बे हाथासुनिया।
आथिंखालाव नुनो मोनला नुनो मोनला ब्लाबो ओ गोदो गोदो नाथाय बे हाबाखौ जोबोरैनो खुंनाय जायोमोन। आङो हाथासुनि हाबा खुंनायनि माखासे माखासे नेमखान्थिखौ नोंथांनो फोरमायना होलांसै ओ गिबि गिबियावनो जाहैबाय जोंहा हौवा गोदाना आरो हिनजाव गोदाना हाबा जागोना जोंहा राज जि जानांगोन राजि जानायनि उनाव ओ ओमफ्राय जोङो मोनसे रादायखागोन। बेरादायाव हाबा जागोननि थारिख' बेफोरखौबो रायलायनाय जागोन ओ हाथासुनि हाबाया ओरै बायदि जायोदि मानि सोरबा सासे न'खरा, न'खराव बांद्राय, ओ दोहोनि एबा जानो इसे, गैयाब्ला बे सुबुङासो बांसिन, हाथासुनिखौ लानाय जायो माने हाथासुनि हाबा होनोब्ला एसे,
हाखु दाखु हाबा जानायखौनो, फोरमायो माने एसे हाखु दाखुआ हाथासुनिखौ एसे हाखु दाखुयै खुंनाय जायो आरो। आ बे हाथासुनिखौ, जोङो हिनजाव गोदानखौ लाबोनाय लोगो लोगोनो डायरेक्ट खुंनाय जायो मानि बेखौ जोङो गोलाव खान्थिजों खुंनाय जाया आरोना? ओ बे हाथासुनि हाबायाव जोंहा गामिनि रायजोफोर खौ लानानै, ओ ओ दो गंसेयाव ओंखाम संनानै, ओमफ्राय दो गंसेयावल' ओंख्रि संनानै ओ बे हाथायाव खुरनानै, जाहोनाय जायो बे बे हाबायाव मोनसे गोनांथार आगजु, बा नांगौ जायो बेनो जाबाय हाथा।
औ नोंथां
ओ बे हाथा हाइथायाव खुरनानै होनायानो बेनो हाथासुनि हाबा होननानै, फोरमायनाय जायो ओ बे आं नोंथांनो फोरमायबावगोन दि बे हाथासुनि हाबायाव जोंहा गाम्बारि खामफ्लायनि गोनां गोनां जायो। जोंहा बे हाथाय हाथासुनि हाबायाव, गाम्बारि खामफ्लाय गैयाब्ला, गाम्बारि खामफ्लाय गैयाबा हाबि बे हाबया जाया होननानै फोरमायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो बे हाथासुनि हाबायाव हिनजाव गो दाना रायजोफोरनो बे संनाय ओ हिनजाव गोदानानो बे हाथासुनि हाबा बेयाव गावनो अनलाजों दावजों संनानै ओ रायजोफोरनो जाहोनाय जायो। बे हाथायाव लानानै हिन्जाव गोदाना
गाव संनाय ओंखाम ओंख्रिखौनो रायजोनो खबसे जाहैनाय जायो बे बे हाबायाव जोङो गोबां एबा गोबां राव रांखावरिनि गोनांथि जाया मानि खम समनि थाखा फैसाजोंनो जों बे हाबाखौ खुंनाय जायो मानोना बे हाबा खौ जोङो एसे दुसावलि एसे जा न'खराव बारा जानो गैयै सुबुंफोरासो खुंनाय जायो आरो बेखौ एसे हाखु दाखु खुंनाय जायो बिनि थाखायनो जोङो बेयाव
गोबां मानसि लिङालासि नों गामिनि जा दङ बेखौनो लिंनानै गामिनि आइ आफानो हाथासे ओंखाम खुरनानै जाहोनायखौनो हाथासुनि हाबा होननानै जोङो मिथिनाय जायो आथिखालाव बे हाथासुनि हाबाया फ्रायानो जाला होननानै मिथियो थेवब्लाबो बियो मोनसे
बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि जुलि खान्थि होननानै बुंनांगोन बेजों लोगोसे हाथासुनि हाबाया जोब्बाय होननानै आं सानो आं मोनसे ओ बर'नि जुलि जानाय खान्थि आं बेखौ एसे सुंद'यै फोरमायलांसै बेनो जाबाय ओ
मा होनो बेखौ दंखा थाहैनाय बे दंखा थाहैनाय खान्थियानो जाहैबाय जोंहा सोरबा सासे आइजोआ फिसाय थैजायो
बे आइजोआ फिन हाबा लाफिनो बे हा फिन हाबा लाफिननायाव बे आइजोआ सासे हौवाखौ गावसिनि गावनि न'आवनो लांनानै दोनहैनाय जायो माने गावनि न'आवनो हिनजावासो गावनि न'खराव लांनानै जुलि खालामहैनानै दोननाय जायो बेबायदि खान्थिनि हाबाखौ जोङो दंखा थाहैनाय होननानै बुंनाय जायो। बे खान्थियाव जोंहा हौवायासो हिनजावनि न' हिनजावनि न'खराव थाहैनाय जायो ओरैबायदि बुंनांगोन दि दंखा थानाया माखौ होनो होनब्ला बे हिनजावसाय- हिनजावा हाबा जाखानाय जानांगोन आरो फिसाय थैजानाय जानांगोन अब्लासो बे बे बेखौ दंखा थाहैनाय होननानै दंखा थाहैनाय होननानै बुंनाय जागोन आरो ओ आं बेखिनिखौ बुंनानै बे आंनि बे बर' हारिनि ओ हाथासुनि हाबा आरो दंखा थाहैनाय हाबा खौ आं बेसि बेखिनि बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय।
औ नोंथां।
अह ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ िदिब्ला आङो फोरमायनोसै। ओ जायखिया मोनसे जोंनि बर' हारिनि ओ ओंख्रिनि बागै। ओ आङो बुंनो सान्दों अनला मेवाइ आरो दाउनि सायाव। ओ सिगाङावनो जोङो ओ अनला मेवाइ जानो थाखाय जोङो अनला खौ देनानै ला अनलाखौ देनानै लाग्रोनांगोन। अनलाखौ देनो थाखाय जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो। ओ जोङो सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै ओ माइरंखौ सोमनानै दोननानै दसेनि दसे उनाव बेखौ बोखांनानै ओ खेरखायावहाय फोराननि दोननांगौ एसे जाहाथे दैया सर'यो ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला दैया सर' जागोन सर'गोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ उवालाव देनानै लानांगौ। बेनि उनाव जोङो देखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौहाय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव बरननानै लानांगौ ओ बेनि उनाव जोङो मेवाइखौहाय बारि खनानिफ्राय नङाब्ला बारि बागाननिफ्रा बारि बागाननिफ्राय नङाब्ला ओ बाजाराव द खान गलायाव बायनानै लाबोनानै बा जोङो बेखौहाय जोङो बेखौहाय ओ साफ्फा बिगुर खुनानै एबा बिगुर खौ हानानै लानांगौ। बिगुर हाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बिगुर हाखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय मोजाङै फिसा फिसा हानानै सुनानै लानांगौ। ओ सुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय दसे समनि थाखाय दोननानै लानांगौ। दोननानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ दाउ बेदरखौहाय न'नि न'आव दाउ दङब्ला बेखौ सिथारनानै लानानै जोङो बे दाउखौहाय ओ गोदानानै लानानै बिगुर खुनानै गोदानै लानानै जोङो बेखौहाय सुनानै रेदि खालामनानै लानांगौ। बेनि उनाव जोङो अनला आरो दाउ मेवाइखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो सारायखौ जाननानै लांग्रोनांगोन। ओ जोङो बे सारायखौ जाननानै दसे दुंहोनांगोन, दसे दुंहोनायनि उनाव जोङो ओ बेवहाय ओ गु दुं थाव थावखौहाय होनानै होनांगोन बे गुदुं सारायावहाय। बेनि उनाव जोङो ओ सारायाव थावखौ होखांनायनि उनाव दसे सम ओ गुदुं जाहोनांगोन, जाहाथे थावा मोनामा ओ थाव गोथां मोनामा एबा ओ जोंनि बे बेदराहाय खामथाबा। जेब्ला थावा दुंगोन जेब्ला थावा दुंगोन अब्ला जोङो बेवहाय ओ जोंनि बे दाउ सुनानै लानायखौहाय होनांगौ। जाहाथे जोंनि बे ओ सुनानै लानानै होनांगौ बिनि उनाव जोङो बेखौ दसे दसे एरबाय थानांगौ एरखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ एरखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय दसे खोबनानै दोननांगौ दसे खोबलाय बोखारलाय खालामबाय थानांगौ बेनि उनाव जोङो ओ संख्रि एसे होनांगौ संख्रि एसे होनायनि उनाव ओ हालदै होनांगौ हालदै होखांनायनि उनाव जोङो ओ मेवाइखौहाय ह होस सननांगौ मेवाइखौ होसननानै जोङो ओ मोननैजों ज' ए एरबायथा थानांगोन एरलाय खोबलाय खालामबाय थानांगोन बिनि उनाव जोङो ओ दसे सम खोबनानै बिनि उनाव बोखारनानै जोङो एरनांगोन। जेब्ला बेबायदि खालाम ओ खालाम खाङो अब्ला जोङो बेयहाय ओ हालदै ओ हालदै संख्रि बानलु ओ सामब्राम बेफोरखौहाय होगोन। सामब्राम गुफुरखौहाय देनानै होसनगोन बेनि उनाव जोङो बेखौ एरनानै खोबनानै दोनगोन जेब्ला जोंनि बे ओ दाउ आरो मेवायाहाय गोबाव जायो दसे सम जायो ओ बे बेयावहाय जोङो दै होसनगोन दैखौ जोङो नांगौ जखानि होनानै लागोन ओ बिनि उनाव जोङो दसे गोदौनो होगोन ओ बे गोदौनाय समावनो जोङो खारैखौहाय होसन हरगोन खारैखौ होसननायनि उनाव जोङो ओ खोब दसे खोबनानै दोनगोन जोंनि बे मेवाइ आरो दाउखौहाय ओ दसे खोबनायनि उनाव जोङो बेखौहाय दसे दसे एरबाय थानांगोन ओ बिनि उनाव जोङो ओ बा आरो द' मिनिटसोनि उनाव जोङो जोंनि बे ओ देनानै लानाय अनखौहाय ओ दै एसे होनानै ग' गलायनानैहाय ओ जोंनि बे ओंख्रि ओ दाउ आरो मेवायावहाय होस'नानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो लासै लासै एरबाय थानांगोन। ओ बेखौ जोङो खोबनो नाङा बेखौ खोबोब्ला ओ जोंनि बे बेखौ खोबोब्ला जोंनि बे ओ माबाया ओंख्रिया गोदोफ्रुगोन जायनि थाखायनो जोङो बेखौहा हायो ओ खोबा लासेनो दसे दसे एरबाय थानांगौ गोदौआ जासे ओ बेनि उ उनाव जोङो ओ जेब्ला बियो जबगोन अब्ला जोङो बेवहाय संख्रि नांदोंना नाङाखै अ जोङो गं दुनदिया संख्रि अ बे ओंख्रिखौहाय ओ साखिनानै खांनांगौ जायो।